हेलौ थोट औ ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
खुलमबाय नोंथां।
औ ओमफाय नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
खोनादों ना नोंथां
था औ खोनादों खोनादों नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो दं नां
ओमफ्राय नोंथांजों माखासे जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसे सावरायनो सानदोंमोन आं
अ' सावरायजागोन दे नोंथां।
स जागोन ना अब्ला नोंथाङा आंनो ओम जि दोरोङारि ओंख्रि बेनि गेजेरजों सेया मोनसे ओंख्रिनि बागै आङो एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
अ आङो नोंथांनो ओ जोंनि नाफाम नाफामखौ आं ओम बोरै बानायगो बेखौनो नोंथांनो एसे फोरमाय फोरमायना होनोसै खोमा नोंथां
औ जागोन नोंथां।
दा जोंहा गिबियाव औ दा जोंहा गिबियाव नांगोन ओ ना नाखौ जोंहा फिसा- फिसा लानो नांगौ बेबो गोथां नङा नोंथां । ओ गोरान जानांगोन ओ जाय स्रेम स्रेम जेनेबा एसे देबानो स्रेम गेब्रेलांनाय आरो बेबायदि अराव नङाबा सान्दुंआव देनायबाबो अ माबा फोराननायबाबो जायो । दा जोंहा स्रेम स्रेमल' जानो नांगौ दा बेखौ देनो थाखाय जोंहा उवाल नांगोन आरो उवाल आरो थास' थास'खौ गोबां जाथिनि मोनो जेर-' थास' गु फुट, थास' गोसोम आरो थास' दुदालि आरो मोनगानबा मोन गाम्बारी दो होननाय मोनसे मस्ला बिफां दङ बेबायदि जोंबो दे जायो आरो खुमब्राजोंबो देजायो नाथाय खुमब्राजों जिबायदि गोथाव जानांगौ बेफोरबायदि जाया बेनि थाखायनो जों खुमब्राखौ बादहोबाय नोंथां । दा जोंहा थास' थास'खौ जोङो जायखिजाया मोनसे लानो हायो आरो नोंथां दा थास' गोसोमानो जा, गुफुरानो जा जायखिजाया दा दुदालियानो जा । बेखौ जोंहा थुख्रा-थुख्रा फिसा फिसायाव ओ हानानै बा लेमनानै लानो हायो जोंहा बेखौ लेमनानै बा मोजां सुनानै दैखौ सर' होनानै जाहाथे बे बेयाव दै थोबसेबो दोननो नाङा आरो । बेबायदिनो जोंहा गिबियाव उवालाव ओ ना गोरान स्रेम स्रेम बेखौ देग्रोनां गोन ना फिसाया मोजांसिन जायो ना गिदिरखौ लानो नाङा मानोना ना गिदेरा ना गिदिरा गेब्लेनो नागिरा बेनि थाखायनो ना गिदिरखौ लायैआनो मोजां । ना फिसायानो दे जायो फिथिग्रि बे बायदि ना फिसााथाफ्रा गोबां गोथाव जायो आरो बेनि थाखायनो दा ओ गिबियाव जोंहा ओ उवालाव दे नाया गेब नाया गेब्लेयोबा नाया गेब्लेखांनायनि उनाव जोंहा थास' हास'नायखौ जोङो एसे एसे हरनांगौ आरो एसे एसे हरोब्ला ओरैबायदि ओ मुलाम्फा जायो होनबाथाय माने खेबसेनो हरोब्लाथाय बां बांद्राय बांद्राय जायोबाथाय बियो ओ मा ओ दैलेले बोरैबा जायो आरो बेनि थाखायनो एसे एसे ह हरोबा मोजां जायो। बे बायदिनो नांगौबायदिखौ जोङो एसे एसे हरोब्लाथाय ओ नांगौबायदि बिबांनि होनो हायो आरो बे बायदिनो देनानै ओ नांगौ बायदि थास'खौ होखांनानै जोङो ओ देनाय समावनो देखांनानै एसे गेब्लेयोबा जोङो खारै होनांगौ एसे । खारैया मानि थाखाय होनांगौ होनबाथाय जोंहा जेन ओ हमनानै ला प'याम बा हासुं सिङाव दोननाय समाव बेयो मैखुन बा एम्फौ जाया बेनि थाखाय जोङो बे खारैखौ होनो नांगौ आरो । खारैखौ एसे होनानै बाराद्राय होनो नाङा एसेल' होनांगौ अभार द्राय होयोबाबो बियो दैलेले जागोन बिनि थाखायनो एसे होनानै जोङो बेखौ मिक्स खालामजोबनांगौ जाहाथे खारैआ गासिबावबो नाङो ओमफ्राय जेब्ला ओ बे बायदि लगायखांजोबो अब्ला जोङो ओ औवा बुरखानि हासुं बा औवा माखाल औवा माखालनि हासुं नङाबा जों बथलनि ओ भयाम बेफोर बायदियाव दोननो हायो। बे बायदिनो जोङो औवा औवायाव दोननोबाथाय जोङो फारसेखै गान्थि आरो फारसेखै गान थि गैयै लानांगौ ओमफ्राय बेखौ दैजों मोजां सुनांगौ
जाहाथे बे सिङाव थानाय गाज्रि मैलाफोरा ओंखारजोबो ओमफ्राय बेखौ सुनानै मोजां फोरानदबनानै बेयाव सोदो सोनानै ओमफ्राय जोङो ओ थालिर गोरान फालि बिलाइ गोरान नङाबा हालदै बिलाइ हालदै बिलाइखौ जोङो बे नाफामनि सायाव होनो नांगौ आरो नाफामखौ जोङो ओ औवानि जलायसेसो ओ सोलासिनो दोननांगौ माने खम प्ललि सोजोब नाङा आरो ससे दोननानै जों बेयाव ओ थालिर बिलाइ गोरान नङाबा हालदै बिलाइखौ होनानै बेयाव हाथब्ला जे जों अर सुनाय थायोना बेखौ जोङो दैजों ग्लेब ग्लेब लगायनानै लारु बानायनानै होथेनांगौ होथेनानै ओमफ्राय बिनि सायाव
बारहा बेबायदि मिट मात होथेखांनानै जोङो सायाव आरो गांसे प्लास्टिक प्लास्टिक जाहाथे बार हाबनो हाबावा बेनि थाखाय प्लास्टिकखौ होथेबावगोन होथेनानै ओमफ्राय थिप बा माबा मोनसे दिरुंफोरजों गोरा खाब थागोन आरो जाहाथे बेयाव एसेबो बार हाबनो मोना बार हाबबाथाय गाज्रि जायो नालाय नोंथां माने गोखा जानो नागिरो बेनि थाखायनो जोङो मिट मात मोजां खाथेनानै जोङो बेखौ अरदाब गुदि बा अबेबा मोनसे मोजां जायगायाव दिखांनानै दोनगोन आरो दोनखांनानै जोङो बेखौ जेब्ला जिबा दिन जागोन जिबा दिनावबो जोङो जानो हायो
जिबा दिनावबाथाय बारा गोथावा जोंहा फैनो नागिरा बेनि थाखायनो जोङो से मास बा नै नै नै मास गाहाम दोनोबाथाय जोङो बेखौ गोथावसिनाव मोनजायो आरो बेबायदिनो ओ जेसेनो गोबाव दोनो एसेबां गोथाव जायो दा नोंथाङाबो जोंनि बे दोरोङारि बे ओंख्रिफोरनि बागै नोंथाङाबो एसे औ फोरमाय फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन औ दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लााथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे बर' हारियाव सोलिबोनाय माखासे ओंख्रिफोर जाय ओंख्रिफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला बांसिनै खारैजोंनो संनायखौ जों नुनो मोनो आरो नुबोदोंबो बिदिनो थिग मोनसे नसे जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला आङो माबाखौनो बुंनो सानदों बा नों नोंथां निसिम फोरमायनो सानदों अनला ओंख्रिखौ ओहो अनला ओंख्रि बा अनलाजों दाव जाय अनला ओंख्रि आरो अनलाजों दाउखौ मा होनो जोंहा ओ ओ बर'नि दोरोङारि हाबा जाय हाथासुनि खुरनायाव बेफोराव जोंहा बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेखौ होनायखौ ओ बेनिनो आं मोनसे माबाखौ फोरमायनो सानदों जे जोंनि बर'नि दोरोङारि हाबायावहाय हिनजाव गोदान लाबोयोबाय हिनजाव गोदानानो बे अनलाखौ अन गुन्दै खालामनानै देनानैहाय माबायो आरो ओ स ओंखाम ओंख्रि ओंखाम संनानैहाय इसुङाव जिं सारायसेयावनो मा सङैखौ ओंख्रिखौ संनानै बे हौवा गोदाननो जाहोग्रोनाय जायो लोगोसे सारियाव गासैबो जिरायनायफोरनो जाहोनाय जायो आरो
औ नोंथां
आं माबाखौ फोरमायग्रोनो सानदों अनलाखौ माबारै बानायो ओ अनलाखौथ' जोंहा गुबैयै माइरंजोंनो बानायनाय जायो गिबियाव जोंहा माइरं लाना ओ औ माइरं लाखांनानैहाय माइरंखौ सु सुदो सुना लागोरनानै दैयावहाय रुनाय बायदि बा गुरै जानाय बायदि बेखौ जो सोमनानै दोनसिगोन ओरैनो थामजि मिनिटसो जोङो सोमना दोनसिगोन थामजि मिनिटसो सोमखांनायनि उनाव जेब्ला माइ रंआ गुरै जायो अब्ला जोङो माइरंखौ बोखांना लासिगोन बोखांनानै बेहयाव थानाय माखासे दैफोर थायोना बे दैफोरखौ जोङो सरगार होनोसै आरो माने गगार होनोसै बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गायहेनजों उलाराव देनाय जायो जुदि गाहेन उलार गैयाब्ला मा जायो थबसियावबो देनाय जायो नङाबा सोरबा सोरबा जोंहा दिंखियावबो देनाय जायो आरो आथिखालनि मुगायावथ' जोंहा माखासे ओ बिगियानारि बिजोंजों दिहुनजानाय माखासे आगजुफोर दं जेरै जों ग्रेन्डार मेसिन होनना बुंनो हायो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेजोंबो जोंहा बे माइरंखौ गुन्दै खालामना लायो जा खौ जोङो अन गुन्दै होनना बुङो बिदिनो बे अन गुन्दैया जाखांनायनि उनावहाय जोङो मा फैगोन आङो दाउजो सङो नालाय दाउनि बागै बुंनोसै आं जोंहाथ' अनलाइनि थाखाय अन गुन्दाया जाबाय ओमफ्राय जोंहा दाउआ मा न'नि दाउ न'नि दाउजों जायोबा जोंहा अनलाजों दाव होननाया अब्लासो आबुं जायो आरोना बे गुबुन ब्यलारफोरजों जायोबा बेयो अनलाजों दाव जानाय होनाय जों बुंनाय नङा आरो जों दोरोङरारि आदब जोबाथाय ओमफ्रायहाय जोङो बे दाउखौ गिबियाव जोङो बुथारना लासिगोन बुथारनानै बिदिनो माखासे गांफोर थायो बेखौ फुनाय सावनाय खालामनानै बेनि नांनाय नाङि बुस्थुफोरखौ गारसिगोन जोङो नांनाय बेदरफोरखौ लाबाय लानानैहाय जोङो एसे सुस'सिगोन गोदाना लासिगोन माने बेदर खालामसिगोन बेनिफ्राय जों साराय जानदो साराय जानखांनानैहाय बेहाय थाव गुबैखौ गारसनना होदो माने लुनानै होदो जेब्ला साराया दुङो अब्ला साराया दुंखानाय होनब्ला थाव गुबैयफोर जेब्ला दुङो अब्लाथाय जों बेहाय सामब्रामफोर होना लानो हायो बानलुफोरखौ गेयालासिनोबो होनो हायो देनानैबो होनो हायो आरो बेनि उनावहाय जों मा खालामगोन बेहाय बे दाउ बेदरखौ एवसिगोन बेहाय बे एवनाय समावनो जों मा खालामगोन ओ संख्रिफोरखौ हरना लासिगोन हालदैफोरखौ हर लाखासिगोन बेनि उनावहाय जोङो माखासे मस्ला मस्लिफोरखौबो होना लासिगोन ओमफ्राय जोङो बे दाउ बेदरखौ मोनजासिम एवथारनाङा एवफ्रामनांगौ आरो मानो होनोब्ला जुदि बे दाउ बेदरखौ मोनजांसिन एवबा बेहाय माने अनला ओंख्रियाव होदेरोबा माने रस ओंखारहैनाय नङा आरो माने जोंहा जानायाव गोथाव जानाय नङा बेनिखायनो बिदि खालामो ओमफ्राय बे दाउ बेदरखौ एवफ्रांम खांना लाखांबाय लाखांनायनि उनावहाय जों अनलानि फारसे फैफिनसै ओ जे जाहाथ' अन गुन्दैया जाखाबायानो सिगाङावनो देनानै लाखाबाय ओमफ्रायहाय जोङो मा मा खालामगोन सारायखौ अरदाबाव जानसिगोन अरदाबाव जाननायजों लोगोसे जों बेहाय मा दैखौ गुदुं खालामफाबाय थाखागोन दैया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला जोङो बेहाय बे अनलानि गुन्दैखौ बा उ माइरंनि गुन्दैखौ जोङो आखायजों फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै होबाय थागोन बिदि सारना होखांबाय थानाय समावनो जों मा खोस्लिजों बेखौ एरै एरै होनांगौ जाहाथे बेयो लद्राखाया आरो बा लाथाखाया औ ओमफफ्राय जोङो बेखौ खेबसेयैनो लख'बबा बेयो लरद्राबा लाथाखागोन ओमफ्राय सोरबा सोर सोरबा मोनसे आदबजोंबो खालामो जे जोङो बे अनलाखौ डायरेक्टहाय दैजों गलिनानै लाग्रोयो आरोना बे अन गुन्दैखौहाय दैजों गलायनानै ल माने डाइरेक्ट लुसनानै होयो नाथाय बांसिनानो बै आं बुंनाय सिगाङाव फ्रि फ्रि होनाय बे आदबखौ बाहायो बेनि उनावहाय जोङो दसे गोदौ होसिगोन गोदौबाय थायोब्ला जोंहा बे समावनो ओ हालदैफोरखौ हरखासिगोन ओमफ्राय लोगोसे जोंहा खारै बे खारैखौ हरफानांगौ आरो खारै हरोब्लासो जोंहा अनला ओंख्रिया गोथाव जायो बा जानो मोजां मानो होनोबा खारै ओंख्रिया लोगोसे फिस्लाबो खालामो आरोना ओमफ्रायहाय मा खालामबावो ओ बै माबाखौ ओ जोंनिया जि गोरा गोरा थायो बेखौ गेबलेहोयो आरो बेयो खारैया गुरैबो खालामो ओमफ्राय जोङो बिदिनो अनलाखौ दसे गोदौ होसिगोन गोदौनानै खारैबो होबाय खारै खांनानै दसे था नानै जोङो जि एवना लानाय दाउ बेदर बेखौ जोङो बेहाय होसनसिगोन बा गारस'नसिगोन आरो बिदि गारसनखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ जे खेबसे खेबनै गेजेर गेजेरजों बेखौ खोबनायजों लोगोसे एरखाव एरखाव होबाय थानांगौ आरो खोस्लिजों बिदिनो एरै एरै होखांनायनि उनाव ओमफाय जोंहा जेब्ला ओ थामजि बा थामजिबा मिनितसो जोङो मोजाङै बेखौ गो गोदौ होगोन बेनि जि दै गोथां बेखौ जोङो थैहोजोबगोन मा रानहोजोबगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोदोम फ्रु खालामनो थाखाय जोङो गंगार दुनन्दिया बे गंगार दुनन्दियाखौ जोङो बेहाय ओ सुना लानानै बा खाना लाबोना सुना लाखांनानै हास'नानै होनांगौ आरो जाहाथे बेयो जानायाव गोथावसिन जायो आरो मोदोमो आरो मानो होनोबा अनला खारैयाव जोंहा मगार दुन्दिया होयोबा बांसिन बांसिन मोदोमनाया फैसिनो आरो जानायाव गोथावसिन मोनो मोदोमनायजों जोंहा बांसिन मोदोमनायजोंनो जानाया गोथावसिन जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो थिगबायदिनो जों अनला ओंख्रिखौ मोन नो हायो बेनिखायनो आं जि सिगाङाव बुंनाय अनला ओंख्रि हिनजाव गोदाना सङो बुंलायनाया